औ फंबाय।
औ औ मान आं नै बासुगावाव आदा
बासुगाव ना ओ‌ मानि सायाव सारायनो फंबाय दे जायो जेरैबो ट्रैवल दावबायनायनि सायाव ना हारिमुनि सायाव
ओ जायखिाया फोरोंगिरिजों फरायसाफोरनि सा याव रायज्लायनोसै नामा माबायदि रायजलायनांगौ फोरोंगिरिया माबायदि
औ औ औ औ औ औ औ औ औ। जागोन दे फंबाय मोजाङानो बेफोरनि फारसेबो जों सावरायनो गोनां जायो नङा होनबा जोंनि दानि थासारिखौ नायोबा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जायफोर फरायनाय दं नङा होनबा फरायगासिनो दङ बैफोरजों दानि फोरोंगिरिफोरा माबायदि माने सिगां समावथ' सिगांनि आवगोलनि जोंनि समाव जों जेब्ला एल पि जेनेबा गुदि फरायसालियाव फरायो बिनि उनाव जोङो गेजेर फरायसालियाव थांबाय बेफ्राव जोङो माबायदि खालामोमोन आरो मामाने माने माबायदि आखु दिन्थियोमोन एबा माबायदि फोरोंगिरिफोरजों सावरायोमोन खिन्थु दानि दिनाव एसे बेलेग जाखाबाय आरो
औ
नों दा नोंबोथ' दा फरायगासिनो दङ ना फरायगासिनो दंना दा उ उ नोंनो बुंलाय जेनेबा माबायदि जेनेबा दा नों नों दा मायाव फरायो मोजाङाव फरायगासिनो ना नैथि सेमिस्टाराव फरायो बियाव ना अब्ला नों दा माबायदि थासारिखौ लुबैयो जेनेबा दा फोरोंगिरिजों एबा सासे फरायसाजों
औ सासे फोरोंगिरिया माबायदि फोरोंनांगौ बिनि सायाव ने आदा। ओ आं जायखिया फंनैसो बुंनोसै आङो दा ओ जायखिया सासे फोरोंगिरिया
उम
बबे आयदानि सायाव फोरोंगोन बै आयदानि सायाव मोजांङै गावनो बुजिगोरनांगोन
उम जेनेबा समाज बिगियानखौनो लाबाय नंङा होमबा समाज बिगियान समाज बिगियान बा समाज बि बि बिगियान होनना बुंङोब्ला जों समाजजों गासैजोंबो जों गोरोबनानै थाखायो नामा आरो बिगिय होनोबा नोंङो जेनेबा बोथोरखौबो लानानै गासैखौबो जेनेबा जों बुहुमखौनो आरो मिथिंगाखौनो सरजाबफानानैसो समाजजों मिथिंगाजों गोरोबनाय नोंङा होमबा बे आबहावानि सायावनो जाहैयो नोंङा होमबा गासिबो बिनि सायाव जेनेबा बेहा माबायदि रोंगौथि दंङ माने बियो सिगांग्रोमोनो माने नोंनि बुंनाय बायदि माने बुजिग्रोनांगोन आरो औ औ औ नंगौ नंगौ
फोरोंनायनि सिगां बे गावनो बुजिनानै लाग्रोनांगोन ओ गाव बुजिनानै लाब्लासो जोंङो फरायसाफोर नो मोजां गियान होनो हागोन ओ गाव जुदि बुजिनानै लानो लाखायाबा गाव गाव सोलोंखानानै लायाबा फोसाबोनो मोजां रोंगौथि गैखायाबा मोजां गियान होनो हानाय नोंङा आरो फरायसाफोरखौ मोजां नोजोरजों नायनांगोन अननाय गोसोजों आरो गुरै गुरै गोसोजों ओ बिदि औ फोरोंनो हानाय जानांगोन
उम उम जेनेबा नोंङो सोंनाय फिननायनि गेजेरावबाबो माने जेब्ला नों माबा मोनसे सोंथिखौ सोंबाय फोरोंगिरिया नोंङा होमबा फरायसानाव सोंबाय फरायसाया जुदि बै सोंथिनि सोंथिनि सोंनायखौ माने फिननायखौ होनो हायाब्ला बियो माबायदि फिननायखौ होफिननो रोंना हानांगोन बैफोरनि फारसे बेहा माने रोंगौथि थानांगोन आरोना नोंङा होमबा जाय बुस्थुखौ माने जाय माबाया सोंनायनि फिना जुदि बिजाबावबो गैयाब्ला बेखौ बिजाबावबो मोनाखै जेनब बा बे बा माखासे एसेबाबो उफ्रा सोंथि थायोना बा बै उफ्रा सोंथिखो जेनेबा माबोरैहाय जो बरननो हायो सोंथि सोंनायनि सायाव ओ बरनायनानै होनो हानाय माने बेनाव एसेबाबो रोंगौथिया थानांगोन आरो ना फोरोंगिरि गुन थानांगोन आरो अब्लासो बेयो मोजां सासे फोरोंगिरि नोंङा होमबा आरो जोंनि फरायसायाबो बेफोरबायदि जानांगोन जेनेबा आं माबा मोनसे सोंथि सोंदों फरा बिजाबनिफ्रायनो सोंबाय नंङा होमबा
फरा बिजाबनिफ्राय सोंबाय ओ ओंखामखौ संनोसै समाव जों ओंखामखौ संनायनि सिगां सोंबाय आरो आं फोरोंगिरियानो जाबाय आं फोरोंगिरि हिसाबै आं नोंनाव फरायसा हिसाबै आं नोंनाव सोंबाय देलाय बुंलाय फरायसा ओ ओंखामखौ संनायनि सिगां जों मा मा खामानि मावग्रोयो थिग बेफोरबायाददिखौ सोंङोब्ला नोंबो फिननाय होनो हानांगोन जे ओंखामखौ संङोब्ला जों माइरं सिगांङाव जों सुना लाग्रोगोन माइरंखौ सुना ला सुखांनाय उनाव जोंङो थौखौबो थौआ मैला नामा बेखौ सुग्रोनांगोन थौआ मैला नंङाबा जों माइं खौ सुखांनायनि उनाव थौखौ थौआव माइरंखौ होनानै बिनि नांगौसेबां जखानि दैखौ होनानै जोंङो अराव संनाय जायो। ना होनबा बैफोरखौ मोजांङो बेफोरबायदि फिनायखौ होनो हा नाय फरायसाबो जानो नांगोन आरो औ बिनि गेजेरावनो बेयो जुदि ओंखामखौ माबोरै संनानै संनो जुदि रोंङाब्ला बेखौबो जुदि फोरोंगिरिया मोजांङै खोन्थाफिननो हानाय बा माने फोरोंगिरिनि माबायाबो साननायाबो एसे आलादा जानो नागिरो माने रागा जोंखांनाय फैनो नागिरो माने गोरलै आयदाखौनो जुदि हायाबा इसेबां जों मेगनजोंनो नुफ्लेनाय नंङा होमबा जों सानफ्रामबो बिमा बिफायानो संगासिनो दंङ जाहोगासिनो दंङ न'खरावनो गासिबो बेफोरखौ जुदि हायाब्ला बै फरायसानि माबानायखौबो माने फरायनो बियो माबायदि थांखि दं बेनाव नैबे फोरफोरखौबो फोरोंगिरिया नुहुरखायो आरो बे गथ'आ जेसेबां फोरोंङै फरायनो हागोन बेयो माबायदि फरायनो हागोन बिदिब्ला नै बेफोरखौ दुखु मोनो आरो फोरोंगिरिफ्राबो ना। बेफोरबायदि जायो आरो बेखायनो गुन गोनां सासे फरायसा जानोब्ला सासे फोरोंगिरि जों माने इसेब्लाबो माने फोरोंगिरिखौनो हेल्प होनो हानाय माने हेफाजाब होनो हानाय फोरायसा जा जानो नांगोन आरो माबोरै होनोब्ला फोरोंगिरिया माबा मोनसेखौ फोरोंलांबाय फोरोंलांङै फोरोंलांङै गासै थिगबो जोंनि फरा बिजाबखौसो फोरोंखांनायनि उनावसो जोंनाव सोंथिफोरखौ सोङो नङा होमबा ।
औ आदा औ ।
फरा बिजोबनिफ्रायनो सोंथिखौ सोंनायखौसो माने फरायसायाबो फिननाय होनो गोनां जायो । बेखायनो बै फिननायफोरखौ फरायसायाबो बै फरा बिजाबनिफ्रायनो माखासे सोंथिफोरनि फिननायखौ नागिरनानै लाखानो नांगौ आरो अब्लासो बैयो मोजां फरायसा जानो हायो आरो नंगुबै फरायसा माने अब्ला बियो गोजौआव थाहैगोन आरो ।
औ आदा ओमफ्राय आंनाव सोंबावनोसै ओ सासे फरायसाया फोरोंगिरि खौ माबायदि मान होनांगौ? ओह बिनि सायाव आदाया एसे बुंहरदो औ ।
बे मोननैबो माने सानैजों बुंनो थांब्ला माने सासेबायदि जानांगौ आरो माबोरै मा होनना बुंबा जेनबा फोरोंगिरि खौ नोङो फोरोंगिरिखौ नोङो फरायसालियाव माने थाखो खथायाव जेब्ला हाबो नों गिबियावनो फोरोंगिरिखौ नोङो मोजाङै सनमान लाग्रोनांगोन नङा होमबा जेनेबा गोजोन फुंबिलि औ फुंबिलि समाव गोजोन फुंबिलिसार एबा गोजोन फुंबिलि फोरोंगिरि हाबफैबाय जेनेबा बेखौ औ एलाबा गावबो फिननाय होगोन आरो बिजों माबायदि थाखो खथायाव माने रायज्लायग्रोनो नाङा आरो मालाबाबो फोरोंगिरिया बिदि फुं गोजौ फुंबिलि होननायाव बुंग्रोयो माने एखौ खोनसंग्रोनांगौ आरो माने बि सिगांग्रो माबा मोनसे बुंनो सानोब्ला बेखौ सिगांनो बेयो बुंग्रो नाङा आरो । अब्ला थाखो खथायाव हाबोबा फोरोंगिरिया बेयो गाव माबा मोनसे आयदानि सा माबा मोनसे मैया बा माबा मोनसे खोथा बुंदोंबा बेखौ माने फोरोंगिरिया खोन्थाग्रोयो खोन्थायोना खोनथाया?
खोन्थायो खोन्थायो आदा ।
गावनि आयदा अनगायैबो माने बे गुबुन माबा मोनसे नुदों नामा एबा बियो माबा मोनसे फोरोंनो लादों नामा दिनै नैबेखौ नायग्रोनांगौ आरो बेखायनो फोरोंगिरिखौ थाखो खथाव हाबो माने मान होनो गिबियाव मान होग्रोनांगौ आरो माने बि थाखो खुथा हाबहैबाय बि मा फोरोंनो नागिर दों एबा गाव मा फोरोंनो सेस्था खालामदों एबा नाजादों अब्ला आरो बायसान्स जुदि बे फोरोंगिरिया जेनेबा थाखो खथा हाबैनाय लोगो नों जुदि माबा मोनसे बुंग्रोबाय एबा आं माबा मोनसे बुंग्रोबाय नामा आं बो फरायसा नोंबो फरायसा जों माबा मोनसे‌‌ सारखौ सिगाङावनो‌ जों ओरैबादि होनना बुंग्रोयोबा माने बिनि साननाया गोन आरो माने थाब माने लिरनाया माने थाबथाहैनोबो हागौ आरो आं ओरैबायदि बुंनो नागिरदोंमोन
औ ।
नों माबा नोंगौना । बिदि बावना होयो आरो नैबेनि गेजेरावनो माने गिबियावनो फोरोंगिरि थाखो खथायाव हाबोबा बेखौ जायफोरखौ बुंनो होग्रोदों आरो माने अ नोंगौ फरायसाफ्रा आंखौ बिराद मान होयो । सिगांग्रो आरो लामा लोगो मोनोब्लाबो मोजां राव रायलायनांगौ जोङो सार होन ब्लाबो नैब्लाबो नोंनिख्रुइ जेनेबा बिदा महरनि बा इखौ आ आदा होन बिबथै बियादै महरफोरबा नोङो आदै बेलेगयावसो सार नोङा होमबा गासिबो जायगायावथ बिथिं हरो नोङो फरायसालियाव नोङो फिफाखौबाबो सार होननो गोनां जायो नङा होमबा नआवथ नों सार होना आफा सो होनगोन ना थिग बैनो आरो जोङो लामायाव सार सामायाव लोगो मोनोबा जोङो आदै मादै बाजै आब अनेक आरो गोबां रावजोंनो जों रायलाय बुंनो हायो आरो सोमोन्दो लानानै जों सार मेदाम बायद बिदि होनलायनो नाङा आरो सोमोन्दो जोंथ बिमाया जोंनि बिमाया मास्टार मा फोरोंगिरि मावोलाय नो मेदाम मावो जों बेखौ स्कुलाव मेदाम ओनगोन जों नआव मा ओनगोन मेदामथ होना आइसो होनगोन ना औ बिमा आइसो होनगोन आरो बेबायदि आरो बेनिखायनो आरो जेला जोङो अफिसाव माबा मोनसे एसे जेनेबा अफिस सिङाव हाबैबाय नङा होमबा माबा मोनसे नांगौ बेयाव फोरोंगिरि दङब्ला जोङो हाबनो हागोन नामा सार जों बे रावखौथ जों सोंखायो ना होमबा बयबो आरो सोंनोबो नांगौ आरो बैफोरनो आरो मोजां मान होनाय आरो बेफोरबायदि मान होनो हानांगौ आरो जेब्लाबो आरो नोङो लोगो बादि थाखो खथायाव
हाबोब्ला माबा मोनसे हायाखैब्ला बेखौ आं ओरैबायदिखौ रोङासै सार अननानै सारा खोन्थाना होदो बेफोरबायदि आरो अब्ला नों खौ मोजां माने अननायजोंनो बियो फोरोंनो गोसो जागोन एबा खोन्थानो गोसो जागोन आरो बेबायदि आरो दे फंबाय बुंलाय ओमफ्राय
आरो सोंब नांगौआ ओ‌ बेफोरनो सोंनांगौआ ओमफैयो आदाया सोंनो हागोन नामा आंनाव दे सोंदो माबाफोर
ऐ जेनेबा नों दा नोंनि नों दाथ‌ नैथि सेमेस्टाराव फरायगासिनो ना होमबा नोङो दा फरायसालियाव थाङोब्ला नों नोंनि लोगोफोरजों आरो नोंनि फ्रेन्डफोरजों नोंनि लोगोफोरजों नों माबायदि आब्रुथि देखायो एबा नोङो माबायदि बिसोरजों औ माब्रैनो सिथाबनानै एबा नांथाबनानै थाफानानै नोङो फरायनो गोसो जायो आरो नोङो माबायदि खामानि मावलांनो माने नोंनि फरायसालिखौ नों माबायदि जौगाखां खांनाय लामासिम लांनो लुबैयो दे एसे बुंलाय
दैयाव थांबा जेबा फोरोंगिरिया फोरोङो ओ बेखौ माने बुजियाब्ला लोगोफोरनाव आराम जोङो सोंलाय लायनानै नों मा बुजिखो लानै हायो आमफायो गाव बुजियिखौ हाबाय जेनबा नों बुजिबाय लोगोफोरा बुजियाखै होमबा नों लोगोफोरनोबो खिथानो हायो ओ बेखौ बुजियाखैबा बेबायदि आंनि रोंनायखौ लोगोफोरनो होनो हायो आरो लोगोफोर रोंनायखौ नायखौ नों लानो हायो आरो सोंनो हायो आरो लोगोफ्राबो रोङासै नोंबो रोङासै जेन'बा होमबा नोङो फोरोंगिरिनाव आराम सोंफिननो हाबाय। फोरोंगिरिया खिन्थाफिनगोन आरो बे मोनसे थाबाय ओमफ्रायो थ लोगोफोरजों माबायदि मिलायनांगौ गोरोबनांगौ होनना बुङोब्ला ओ ओ लोगोफोरा नोंखौ माब्लाबा समाव ओ इसे बिदिनो हेर फेर जालायबा बा ओ नांलायनाय बिदि नांलायखांनाय औ । हायो औ औ माबाबा समाव बिदिनो एसे। नांलायनाय मानाय जायोबा बेयाव माने नोङो दानस्लाय दुस्लाय दानस्लाय दुस्लाय दानस्लायनानै माने मोजां मिलायनायाव बिदि थासारियाव मिलायफिननो हानाय गोरबलायफिननो हानाय बिदि बाथ्रा थानांगोन आरो नोंनाव।
उम उम फरायसा नोंसोरो मोनसे कलेजाव फरायनाय माने मोनसे फरायसालियावनो फराय माने नोंसोरो गावजों गाव न'खरसेनि मानसि माने न' मोनसे मानसिनि जायो नालाय बिदा फंबाय आरोखि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बेनो आरो माने बेजोंनो नोंसोर न'खराव माबायदि दे खायलायै एा एदावलायनाय बैफोर गासैबो माने सोलिजोबो आरो फरायसालियावबो जायो आरो।
गंसे फरायसालियाव बिसोर गासिबो एदावलायनाय मिनिलायनाय गासिबो बेयो न'खर राव जा सोलियो बेबायदिनो सोलिजोबो ।
ओंखाम जाबाय नोंङा होमबा बे समाव नोङो ज' जिरायबाय। जेला नोङो क्लासाव थाखो खथायाव हाबबाय नोंसोरो ज' क्लास लाबाय। एबा सोलोंबाय नोंङा होमबा बे थिग न'आवबो बिदिनो नोङो न'आव फैबाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफ्रा ज' ओंखाम जाबाय। आरो फरायसालियावबो नोङो फोरोंगिरि नोंनि फरायसा फरायसा लोगो ओ फरायसुलि लोगो बिसोरो नोङो थाखो खथायाव‌ ज‌'फरायबाय नोंङा? बेबायदि आरो आरो बेबो एखे नोंनि माबाया आयदा लानाया बेलेग बेलेग नोंनि ओंखाम जानाय स समाबो मालाबा न'आव एखे जाया जानो हागौ समा बेलेग बेलेग जायो नोंगोना नोंङा नों बबेबा बबा थांबाय बबेयाव फैबाय बेबायदि आरो माने मोनसे फरायसालिया मोनसे न'खर आरो। बिजों